औ।
खोनाबाय?
खोनादों माबा इसे सम लानो लायथारो जा
औ औ जोंना बेनो नोंजों आंजों लास जासिगोन दे नोंनि बे खनबा जाबाय दा। आंनाबो जोब्बाय थास्क एबार गोदानसो फैफिननांगौ।
ओ नोंहा माबासिगोन आरो सोरजोंबासो रालायनांसिगोन दा।
ओं बेनो जोबथा जाबाय।
औ हाय
ओमफ्राय मा मा बाहायो होनदोंमोन खोन्थाफिनदो दे?
माबा थाथु थामानि बाल्थिं
ओम।
ओमफ्रायो सिखा खंखाइ बाहायो रुवा बाहायो ओ खन्था बाहायो हा जावग्रा
हाजाव खन्थाया मोननै रोखोमनि दं दा?
औ खन्थाया औ दाब्लिबो दङ।
मा दा औ दाब्ले मोनसे ओमफ्राय मोनसेया एसे
मोनसेया हा बोखांग्रा गथा। औ। औ ओमफ्रायो माबाबो ओम सिखा खाफालथांगा
सिखा फालथांगा
उम सिखा गिदिरा सिखा फालथांगा होनोना बेखौ उम ओमफ्राय औवाजों हेबनाया सानद्रि सानद्रियानो दङ। गंनै दं लहानिबो सान्द्रि दं ओम
सान्दांगा
सान्दांगाथ' गैया ओमफ्रायो संग्राय दं संग्रायाबो गंनै दङ खबाइ दं जेखाइ गंनै दं। ना गुरोना जोंहा। औ।
आं नोंसिनि आइ बे मोनखौ सिनाया खोमाहाय
सिनाया?
ना नुबा सिनायगोनसोथाय
सिनायोब्रा मा नों मिथिगोनदां सिनायगोनदां जानो सिनायगोनदां आंथ' मिथिला र' नुदोंदां मालाबा
ओम ओमफ्राय ए औ
ओमफ्रायो नोंसिना ओमफ्राय मा मा बा
जोंना
औ
जोंना रुवा खदाल ओमफ्राय बै सिमेन्ट लाग्रा या मा होनोमोनलाय
खाराय खाराय
सारा ओम आमफ्रायो सिखा फाथांगा सिखा खंखाइ सिखा फिसा खदाल आमफ्रायो माबा दङ न' लुनायाव बाहायग्रा माखासे आइजें आयलाफोरा दंजोबो जोंना आबाया मिस्थ्रिसोमोन ना सिगाङाव ओम ओमफ्रायो बिदिनो सिख्रु माबा माबि एरख'ग्रा एरलुग्रा दंलाजोबोलै आं नामखौनो मोजां मिथिजोबा
औ
मिथिबाबो ओमफ्राय बे बर'नि गोलैयाना नामफोरा
औ गोलैयाथ' आरो उम दोख्लायग्रा दोख्रोंग्रासो होनगोन
ओह ओमफ्राय माबा आं हेबनाय खा माबा दङ खादा दङ मैगं लाग्रा खबाइ दं जेखाइ दं आं खोनथानाया जेखाइआ नाथुर जुनाय थायैया
औ नों हेबनाय हे हे नों हेबनाय बियो खोनायासै हेल'
खोनायाखै
ओ नों खोनायाखैमोन ए नों नाथुर जुनाय नोङो नों हेबनाय जेखा नाथुर जुनायानो थाया
आं हेबनाय नङा बियो बायनायसोमोन हो हो हो नाथुर जुनायानो थाया खबाइआसो आं हेबनाय आं आं हेबनाय खबाइखौ आं बेखौनो लाहोबावाखै अननानै
ए उम नों गुरबा लादो।
ला बाहाय बाहायनांसिगोन र' नङाबा बेयो गुनसो जालांजोब सिगोन एम्फौ अरो ना।
औ उम
उम ओमफ्राय दोनबाय थाब्ला बैरैबा मानलु लांग्रा जायो दांनो हायै बादि
औ मानोथ' आरो ओमफ्राय माबा
सिमां सिमां मोगथां माबा माबि माबालाबाया ना गुरनाय सिमां नुलाबाया
आङो नुयो सिमाङाव ना गु ना हमनाय नुयो आङो
ए।
ना हमनायखौ मानो नुयोथाय सिमाङाव ना हमनाय नुबा मा जायो होनदोंमोनलाय?
मिथिया आङो माने मोजांबो गाज्रिबो दं आरो बिदिनो गोसोम गो सोम नाखौ हमनाङा खोमा सिंगि नास्राय माबा मायदि गोसोमखौ ओमफ्राय फिथिख्रि गुफुर गुफुर गांलाब खौ हमनांगौनो जेनेबा गुफुरखौ उम औ नों गुफुरखौ नुयो दा?
आङो नाखौनो माबा बे बिबुर गैयि नाया बिदिखौसो नुलाबायो। नाथुर नुयो औ मागुर खुसिया
ए।
बिदिखौ नुलाबायो आङो मोजांना गाज्रिथाय मिथिला। देहा मोजां नङाबासो नुखायो आं नुनायानो ओमफ्राय लोमजायो होनो मानसिफ्रा।
ए उम उम। नंगौ दां होनोमबा।
जानो हागौ।
औ बिदि बिदिलाय आरो हा?
बिबो जानो हागौ ना?
औ बिबो जानो हागौ!
दैयाव दुगैनो लुबैयाखै
दे ओ ओहु आं देहाखौ बोरैबा मोनगासिनो दासान्दि बेखायनो दुगैनोबो गोसो जायाखै आं नङाबालाय दुगैयो।
औ अ नुह न' खाथियावनो दै दंखायोना।
उम दाख्लै योगा दैयाव सानसेल' यो गा खालामनाय जादों बिनिफ्रायनो देहाया आंना सानानानैसो दङ'।
ए।
सानसेल' खालामबायना सानफ्रोमबो बेखौ खालामबाय थाब्लासो देहाया ओं मोजाङै थायो।
औ।
बिदि गोबाव जों खनसे खालामनाया सायोसो।
पुर्निमा अमाबैसा जानायाबो मोनसे मा बर'नि माोनलाय बर'निथ' नंला बियो फुर्निमा अमाबैसा माबासो ने
केलेन्डारजोंसो थांसिगोनलाय
उम केलेन्डारखौ केलेन्डारखौलाय मा होनो?
फानजामुथि
ओं फानजामुथिनि बायदियै नोंगौ होनो खोमा! फान्जामुथि यानो‌ रासि नायग्रासो ओ फानजामुथि होनखायो खोमालोय!
फानजाब मुथियानो होनो खोमाथ' बरनि बे दिन बारायफोरखौ नायनाया।
औ।
उम फानजामुथि बायदि मोनदों आङो।
औ। ओमफ्राय
ओमफाय
माबा मा रासिफ्राबो माबा खांख्राइ रासि माबा रासि थालाय लायो ना?
औ हिन्जाव रासि
उम।
थुला रासि ना रासि, ना रासि
औ।
हौवा रासि जोंना बर आवबा बिदिसो जाजोबो।
उम।
औ सिंह रासि।
सिंह रासि उम मिथुन
औ।
ओमफ्राय मिथुनखौ बोरला रासिसो होनसै नामा?
मिथुन औ बोरलायावसो गोलैयो खोमाथ' ना मैसोसोमोन मि मिथुना?
जानो मैसो सोमोन्दां। बे बोरलायाबा मामोनथाय जानो आना आंना खांख्राइसो गोलैयो।
खांख्राय आंना माबासोलै बैयो औ बिस गोनाङा
औ माबा मा होनो सिलिमाला।
सिलिमाला नङा।
सिलिमाला एम्फौखौ होनाय बायदि नुवानथाय बेयाव।
सिलिमाला नङाब्रा बै सिलिमाला बायदियानो खिन्थु बे दालाय बिस गोनाङालाय माथो। उमहु गं गोनांलायलै ना थुर बायदिसो नुयो बे एम्फौखौ।
मा बिलाय मा एम्फौ बिलइ नों मिथिला बे एम्फौखौ?
बिस्वु ना मा होनोमोनलाय?
आं मिथियाथ'।
बिस्वु उं बिस्वु। बिसु एम्फौ होनो बिसु ओं बे ब्रिसिकखौनोथ बिसु होनो जों बर'आव।
ओ। ओमफ्राय आंनिखौ इंराजियाव केन्सारसो होनलायबावो।
हैद ओं।
इंराजियाव? ओमफाय माबानि औलै।
गुबुन गुबुन मुं दंजोबो मालाय। ‌
साननानै फोजोबनो हाया।
उम आङो जि गस्ला गोदानसो
ए।
गस्ला गोदानसो बायनो गोसो जालायबाय रां गैयाबाबो। रां मोनथ'वाखैना। बायनो दाख्लैसो गांसे बायखादों।
रां फुराना मोननाया जोबबाय नोंना बै
औ माबाबाथाय दान जोबफैनायाव जोबफैजोबो।
जोबजोबो?
उ दान जोबफैबाथाय जोबफैजोबो माने जोङो माबा खालामना दोन दोनखायोना जेनेबा बबे बेसेबांखौ बबेयाव बाहायगोन अबेयाबा मायाव बाहायजागोन बे फुरा हिसाब खालामजोबो उम जेन'बा नै मोब्लिबनियाव बेसेबां हरनांगौ जानबुंआव बेसेबां सोनांगौ। ओमफ्राय नों लानाय दङ जेन'बा लाथ'नाय उम रां दोनथुमग्रानिफ्राय लाथ'नाय दंना रां दाहार लानाया।
औ।
सुखु फिननांगौ थायो।
औ
फरायसालियाव जानाय लोंनायनि होनांगौ थायो। ओमफ्राय नोङो स्कुटियाव सोनाय थावनि थायो बेफोरखौ हिसाब खालामजोब खायो ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो जुदि मालाबा एसे एनै आग्लायनायखौ जुदि सोरबा लाथुबावबाय नोंनाव बिनानै जेनेबा माबा साख्रि मावो होननानै सोरबा सोरबा रां लाथ'नो लुबैयोना।
औ
बे समाव जुदि नोङो हरथ'फला हरथ'बाय जेन'बा। खोथा दाननो हायियाव होमबाथाय नोंहा खस्थ' जाफैबायबो।
औ औ
आंहा दा बिदिनो जादों, बिनाय समाव हरथ'नांगौबो जायोना।
औ
हरथबाय हरखांनानै दाना गैला गावहानो आनन्दायफैबाय। नङाबालाय बिदि लांदां जाद्राया।
औ
उम
ओमफ्राय दा बायनो लुबैनानै औ गैया हबा नंखौ सानसिगोन। फोथायनाय नंला मोननायखौल' मोननायखौल' रग' सानसिगोन ओमफ्राय थांनायखौ दि ओबाव थाओ मिथिला।
औ आं बेखौ मिथियाना हिसाबखौ जोंहा। बा मा मायाव माबा खालामना दोनो।
औ
उम
मिथियाथ' आरो
औ
जि जि मिनिट जाबाय माथो।
औ जिसे बारहो थारनिसै ने ओहो हरजानाय नंला दा। दिनै जोबथा आं मालाबा माबाखौ जागोन नोंनि फुसखाखौ।
औ फानहैनायानो जाला आं बाजैयासो फानहैयो।
फानदो मोजांनो एसे होबाय थाबासो माबा लाङोलै जोरलाङो दखाना।
औ जोंलाङावथ' आरो।
काजलगावनि जि गोथाव लाना फैदों आलु बाथोनाव उम। माने आलु बाथोन आलदा ओमफ्राय थिंख्लां बिदै आलदा ओमफ्राय बेखौ आलदा फुरिखौ आलादा। ओमफ्रायो उम आलु बाथोनाव सामब्राम गोथां ओमफ्राय बुद बुदथ' नङा मटर मटर बयल खालामनाय बिदि लागगायजोबलाय लायनाय आरोखि। ओमफ्राय गोसा जि ज्रोम जानो जि गोथाव मोनबाय ओमफ्राय मानसि बुरजा जानाय ना मोननै मोननैल' जाबाय जाबावगौ मोनलायनाय जाबाय।
औ गोथावमोन ना।
गोथावथारमोन मालाबा बिदि न'आव लाना थांगोन आं र' नों बानाय
औ औ
दाख्लैफोर नायनानैल' थांबाय थानाय जादों सम गैयिनि आरो गर
औ गरमथारथ'आरो। जोबबाय औ औ दे।
जानोसै औ दे होनोमबालाय गोजोनथोंसै।
गोजोनथोंसै औ औ। दे
औ